हेल' नोंथां औ औ नोंथांजों दायो दसे सम मेसेंनि मेसें बोथोरनि मैगं आबादनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथाङा दसे सम मोनगोन ना?
औ औ मोनगोन नोंथां नै ओरैनोसो दङ दायो जिरायना दं।
आदसा अब्ला जोङो होमबा मेसें बोथोरनि मैगंनि आबादनि सा सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फालांगि खालामनाय बिनि सोमोन्दै बेजों बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बेजों सावरायगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ सावराय जायो
अब्ला मेसें बोथोर होननानै मेसें बोथोराव जोङो आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबियावहाय जोङो मा
लाइ लाफा बेसर बेथ' थाखाबायानो
औ नोंथां औ
बेनि अनगायै जों मा गायबावो आलु टमेट' कबि गोबां दं आरो बेबायदिनो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा मै गं थाइगंनो गाहाय होननानै जों बुंनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
मेसें बोथोरनि गाहाय आबाद होननानै बुंङोब्ला बेफोरनो आरो नोंथां दा बेफोरबायदि बेफोर बैफोरबायदि मेसें बोथोरनि आबाद मावनानै बे जिउ खुंबोदों। बैफोरनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनो सानदों आरो। बा फोरमायहरनो सानदों नोंथांनो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जायगायावहाय आलुफोरखौहाय बिदिनो बिगासे बिगानै बेफोरबायदि गायनानै
औ
बि न'खरफोरावहाय जानो एसे लाखिनानै जि फानो बेजोंनो लोगोसे आलु गायखांनाय जेब्ला आलुखौ जोङो गायनाय आलुखौ जेब्ला जेब्ला आलुखौ जों गायो।
औ
बेखायनो जोङो जोगोनारबो होनाय जाखायो आरो।
औ औ
जेब्ला जोङो आलुखौ बुरखांबाय अब्ला जोङो जोगोनानै फिथाइ मोनोसेैलाय। खोब बेबायदिनो ग्रोब ग्रोब मावनानै माने बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव लांनानै ओ फाननानै बा फालांगि खालामनानै ओ जिउ खुंबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। दा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दङ। बिसोरो ओ कबि, टमेथ' बेफोरबायदि दङ। दा बैफोरनि बेलायावहाय ओ मा होनगोन आ ओ बा आलु गायनायखौनो होनदो, आलु गायनाय आलुखौ जोङो माब्रै गायो? बा जोंनि ओनसोलाव माबोरै गायो? बिनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनो एसे फोरमायहरनोसै आरो। जे फालांगि खालामनानै जिहुथे दावगाबोदों जोंनि माबायावहाय ओ ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बे आबादखौ लानानै बिनि अनगायैबो मावो मावनायालाय जुखाम आबाद गोबां रोखोमनि दा आं आलु आबाद खौ मावनायखौ आं नोंथां फोरमायहरनो सानदों आरो।
औ नोंथां औ
आलु आबादखौ मावनो थाखाय जोङो एसे बांद्राय सिदोमा हा नङा एसे बालासिया हा बे हासार गोनां बेफोरबायदि हाखौ जोङो गिबियावनो एवनानै जों बेखौ मिस मिस खालामना लायो आरो। दा जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बारा गोबोरखि हासार मोननो थांला। खोब खमसै अब्लाबो जि नांगौसेबां बेफोरनि थाखाय गोबोर हासारखौ लाखिनानै दोनोबा जायहा गैया बिसोरो बायनानैबाबो लानानै फैयो आरो गोबोर हासारखौ। जितु बियो जोंना अरगेनिक जाहैबाय नङा होमबा?
औ
अब्लाबो बेजोंनो लोगोसे दानि दिनावहाय नों जेसेबांखि अरगेनिकआनो बाहाया अब्लाबो नोङो रासायनिक मुलि बेफोरखौ होनांखागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दानि दिनावहाय जानो थांला आरो हारसिं हारसिङैनो बा अरगेनिक हासार बाहायब्लाबो एसे खम नुनो मोनखायो आरो थिग बेबायदिनो आलु आ खौ मावनो थांनायावहाय जोंहा गिबियाव जोलै मोजांखौ लाना फैनोसै जोलै मोजांखौ लाना फैयोब्लानो जों बेखौहाय ओ डिसेम्बर दानावनो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आलुखौ डिसेम्बर बा औ डिसेम्बरावनो गायो जों। नभेम्बर डिसेम्बर नभेम्बरनि जोबनानै बा जोबहां जोबहां निफ्राय आरो। बेबायदिनो जोङो गायनायसै जोङो बे आलुखौ। जेब्ला आलुआ मोजाङै ओ गाजा बेरनायखौ जोङो लाबोनानै जे जोङो बेहाय नांगोलजोंहाय जोङो बेखौ सिन बायनानै बेखौ गोथौ गोथौ एसे लाइन लाइन बोनानै जोङो आलुखौ आदा फुट आदा फुट बेफोरबायदि बा
औ।
बिदि खाथि खाथि नायनानै बेखौ गायनाय जायो आरो। बेखौ गायनानै बेखौहाय उनावहाय जोङो बेयावनो लोगोसे ओ जोङो अर्गेनिक हासार नङा गोबोर हासार बेजोंनो लोगोसे पटासियाम गुबुन गुबुन आरो हाखौहाय ओ टेस्ट खालामनानै मा रोखोमनि हासार नांगौ बेखौ नायनानै आलुखौ गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव दा ओमफ्राय आलुखौ गायनायाव फबसै फबनानै बियो जेब्ला खिलिनोसै अब्लानो ओ एसे देरहांबाथाय गोरलैयावनो बेखौ मुलि होनाय जायो आरो नोंथां। खोब खुवा खुनाय जायोना बे जानुवारि समावहाय औ। थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो मागो मागोनि सिगां बा मागो समनिफ्रायनो बा जोंनि जानुवारिनि जिबा बा जानुवारिफ्रावबो जों मोनहैनो हायो गिबि गायनायखौ। बा बेबायदिनो मागोफ्रावबो मोनहैयो थिग बेबायदिनो जोङो आलुखौ बुरनानै मोनो आरो आलु गोरलैखौ जों बेबायदि हाथाय बाजार गलाफ्राव थांनानै फाननाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो थिग आं बेबायदिनो नों बिथांनियाव मेसें आबादनिजों लोगोसे मुलाम्फा खालामनाय जे बेफोरखौ एसे फोरमायहरबाय दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलावहाय माबोरै मैगं थाइगंखौ गायो बिनि सोमोन्दै बा माबोरैहाय फालांगि खालामो एसे फोरमायहरदो नोंथां।
औ नोंगौ जिहेथु मे सेंनि आबाद होनो बेनोथ' गोबां जों आबाद थिखांनो हायो मेसेंआवना नङा होनबा मैगं थाइगं
औ औ।
आरो बांसिन मेसें आवनो मोजां मोजांसिन मैगं थाइगंफोरखौ जों मोन्नो हायो। जेरै आं मेगनजों नुुबोनाय बा जोंनि गामि बा ओ गोजां बोथोरनि बांसिन जोंनि जेथु लाफाया जोंना देरनायावबो बारा गोबाव सनमान नांआ आरो
औ।
जोबनायाब जोबो आरो जिथु लाखौ फार्स्ट जोंहा लाफाखौनो फार्स मेनथ्रलि ओ आरो लाफाया फार्स्ट फार्स्ट ओंखारामजेननाय समाव बा फार्स्ट मोनजिरनायावहाय दाबाबो माने एसे गोबां जायो हिसाबैहाय माने लाफाखौ बांसिनाने लाफाखौ बानायो लाफा लाानि उनाव जोंना लाइ आरो मुला आरो बिदिनो थाहैबाय बेसर
औ।
लाफाखौ माने जोङो बांसिन मा खालामो
जेब्ला लाफाखौ फोयो माने ओरैबायदि फिसा फिसा माबा खालामनानैहाय हाथरफोरखौ बुख्रुबजोबनानै ओ हा दुफु दुफु खालामनानैहाय माने लाफाखौहाय मोजां फोनानै बेगरखौ मोजां फोनानै जोङो ओ आथिखालावथ' मटर दंजोबो नङा होनबा गासैनिबो न'खर न'खर दै मटर दै मथर हाय दै होयै होयै माने आराम मोजां खिलियोबा जों बेखायनो मा खालामो ओ बेरा दाव हाबनो हायै जोङो बै मुस्रिनि बेराम मोनो नङा होमबा दानि जुगाव आथिखालावहाय बे मुस्रिनि बेराखौहाय होबदिंनानै मोजांनो फेदेरनानै बेखौ जोङो ओ हा खिलियैनि सिगांबा जों एवनाय समावनो बेखौहाय जिथु गलियाव जों गोबोरखि जेराव गारो बिनि गोबोरखिफोरखौ जोङो हाजों ओ हालेवनाय समावनो होफानानै मिक्स खालामनानै जोंङो गोबोरखि हासारखौ गनानै होखानाय जायो आरो
औ।
बेबायदिनो जोङो जेब्ला ओ लाफाया देरो अब्ला बे समाव लाफा ओंखारा जेननाय समावहाय जोंना माने अमाजों बिराद जायो मानसिफ्रा अमा बेदरजोंहाय।
औ।
जिहेतु बे समावहाय लाफाखौ बिराद फाननाय जायो आरो आरो मेसेंनि आबाद होनोब्ला लाइ, लाफा, मुला, गाजर आरो ओ फान्थाव बिलाइनि फान्थाव बिलाहिखौबो माने गोबां माने माबानाय जायो आरो
औ।
एखौहाय गायनानै फान्थाव बिलाइयाथ' एसे खस्थ' आरो दंफाङा थाब थैनोबो एसे गोरलै मने फान्थाव बिलाायखौ एसे बांसिन जथ्न' लानांगौ जायो आरो। माने बेमार फैयोबा माने बेमार फैयोबा खेबसेनो थैनायबो माने नुनो मोनो आरो बे माबाखौह फानथाव बिलाहिखौहाय आरो जोंनि गामिनि बा न'आव गायनाय फानथाव बिलाहिया गोखोसिंबो जायो जिहेथु बाजाराव दा जोंहा ओंखारो जिहेथु जोंना माने ओ दंफांङावनो राजाजासे दोननाय जायो नालाय जिथु बाजाराव फाननायफोरा मा खालामो बिसोरो जिथु बुरजा बुरजा गायनाय बा माखासे रासायनारि मुलि होनानै गायनाय नङा होमबा? ओ बिसोरो माने गोरलैयावनो थानानै ओ थुमनानै मोनहैयो बेनिखायनो एसे माने माने बारा गोखै थाया आरो एसे एसे गोरा गोरा जायो जिहेतु जोंनि गामि अबावबा न'आव गायनाय ओ बे फान्थाव बिलाहा बिलाहियाहाय माने ओ गेब्लेयोबो थाब आरो गोखैसिनबो जायो आरो बेबायदिनो गोबां फालें माखासे मैगं गोबां मैगं गायनाय जायो बे मेसेंवाहाय जेरै जोना थाहैबाय साब्राम गोजा सामब्राम मुफुर आरो बेबायदिनो बेसरफोरखौबो होनना गोबां फानो बेसरफ्राबो फोनानै फिसा समाव बिराद जायो गोरलै गोरलैनि ब बेसरफोरखौबो गोबां बे लाफाजों बेसरजों समान समान गायनानै फोनाय जायो आरो गोसोनो जा बे बान्दा कफ फुलकबि अल कफि गोबां गायनाय जायो आरो बारियाव एसे एसे जिहेथु निखिर फालांगि नंङाब्लाबो खरस जानो थाखाय थाव थाव संख्रि बायनो थाखायहाय माखासे मोनै बे बाजाराव खालामनो थाखाय बेफोरखौहाय बारिफ्रावनो गायनानै बे खेथिखौह बानायनाय जायो आरो जिहेथु नोंथाङा नोंथांमोननि साइडनि नोंथांमोननि मिथि जाय माबायदि खेथि खालाम नानै आलुफोरनि गिदिरनि सायावहाय मोजांङै फोरोननानै होनानो थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
जोंना समावबो जाबाय नोंथांनि होनबा दायो
दा नोंथांनि जायगानिखौबो मिथिलायनो मोनबाय जों माबोरै माबोरै गायो बा माबोरैहाय सोलिगासिनो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दे अब्ला
औ औ दे